अ।
हेल।
हेलौ नोंथां।
औ नोंथां।
औ गोजोन बेलासिम गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम दासि हरग्रोनाय थाबाय।
बरायना लाबाय नोंथां।
औ आदसा नोंथां। दा। ओ जोंनि समाजाव जाफ्लेबाय थानाय। नि बागै जोङो सावराय। नङा होमबा। जोङो माने समाजखौ लानानै। ओ औंमाबोरै जों समाजाव ओ खामानि मावोब्ला जों समाजखौ जौगानो हागोन आरो माबोरै मावोब्ला जोङो। समाजा खहा जागोन बेनि सायाव जों सावरायनो नागिरदों। ओ दाथ' जों नुनो मोनगासिनो दे समाजाव। जोंहा गोबां माने बर'जों बर' माने ओ नांजलायनायखौ नुनो मोनो सोरबा सोरबि। खौबा सोंखारिनायखौ जों नुनो मोनो सोरजोंबा सोर। खौबा जों बुलायनायखौ नुनो मोनो बेनि। सायाव जुदि जोङो बेफोरबायदि जुदि थासारियाव थाबाय थायोब्ला जोंनि समाजाव मा गोहोम गोग्लैगोन बेनि सायाव माने आं नोंथांनियाव माने फंनैसो बाथ्रा ओ सोंथि खालामनो नागिरदों। जोंनि बेफोरबायदि। समाजाव ओ मा लाबोयोब्ला मा खालामोब्ला जोंहा समाजा जौगानायनि लामायाव फैगोन बेखौ नोंथाङा एसे आंनो ओ गुवारै फोरमायना होगोनखौ आं नोंथांनिसिम गुरै खावलायहरग्रोनो थाबाय।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम आङो नाजानोसै आं।
औ औ
जोंनि समाजाव माबायदि जौगायो माबायदि खालामब्ला जौगानो हागोन बेफोरनि सायाव आ जोंना गिबियावनो। ओ जों जोंनो गिबियावनो सोलोंथाइया गोनांथि जागोन आ सोलोंथाइ ओ जे सो सोलोंथाइ गोनां मानसियासो जोंनि समाजखौ माने मेहेर गोनां बा समायना खालामलांनो हायो माने। थि गोनां मानसिनि आयदा खाय यदा लायोब्लासो जोङो समाजाव माखासे जोङो जोंनि जाफ्लेबाय थानाय जाथायफोरखौ जोङो जानगाराव लांनो हागोन जेरै जोंहा बिदिनो सानफ्रोमबो जोंनि बर'आथ' बेनो जेनेबा जौ लोंनानै जाै जौवा लोंनानै जेनेबा नांलायनाय खमलायनाया जानो नारो। बांसिनै बुंनो थाङोब्ला जोंहा गामियारि ओनसोलनिफ्रायनो बे जाथाया सोमजिनो नागिरो ओ खामानि मावनानै हयथ' हाजिरा मावनानै मेंनानै एसे जोमाय सज' जौ लोंगोन सेरेब लोंगोन बिदियावनो नांलायनायफ्रा जायो आरो मेगन सालायनाय होनना बुङोब्ला सोरनिबा मोजां खामानिखौ जोंनिया नायलायनो हानाय नायलायनो हायिया दासिमबो दं आरोखि सोरबा एसे माबा मोनसे खामानि मावनानै रां खामायनायखौ नुयोब्ला गुबुना मेगन सायो सोरबाया मायावबा थांनानै माबा मोनसे फैसा खामायनानै लाबोयोब्ला बेखौबो मेगन सायो आरो सोरबाया सोलोंथाइ लानानै सोरबा साख'रि मोनबाया बे साखरि मोननायखौबो जोंनि समाजाव मेगन साग्रा मानसि दङ। दा जों समाज जौगानो थाखाय बैफोरबायदि मेगन सालायनायखौ जोङो गारथारनांगोन आरो बेफोरखौ गारथारनांगोन जोङो आरो जोङो गिबियाव जोङो अनलायनायखौ लाबोनांगोन जोङो गावजों गावनो अनलायनांगोन जेनेबा सोरबा सासे मानसिया माबा मोनसे खामानि मावनो थाखाय आवगायलांगासिनो दङ बै मानसिखौ जोङो गाहायाव थानानै जेनेबा रांनि हेफाजाब नङाब्लाबो फिजिकेलि माने गावनि सोलेरजों हेफाजाब होनांगोन माने एसे रावफोरजोंनो जोङो जौगानायनि थाखाय ओ राहा होनांगोन जेनेबा ओरै मावबा जों ओरै जागोन बेफोरबायदि खालामोब्ला जोङो सासे मानसि खौ जोङो दावगानायाव गोबां बिहोमा होनाय जायो आरो दा जोंनिया मा बैबायदि जौगानो थांनो नागिरनाय मानसिखौ जोङो ओ गाहायाव गाख्लायहोफिननो नागिरो जेनेबा बेलाय मा रोंगौ मानि थाखाय बेफोरबायदिया बेफोरबायदि बुंनानै जेनेबा बैनि गोसोखौ जोङो सिफायना होनानै बिनि थांखिखौ माने सिमां खालामनानै दोनफिननाय जायो आरो बेनिखायनो जो बैफोरबायदि बुंसावलायनायफोरखौ जोङो गारनांगोन। आरो जोङो ओ जौ लोंनायफोरखौबो जोङो खमायनो नांगोन ओ बेफोरबायदिनि थाखायनो जोंनि माखासे न'खराबो ओ नांलाय खमलाय जानानै बायलाङो। ओ बि फोरबायदिनो आरो जोङो उम जौ फाननानै जौ लोंनानैनो जोङो सं ओ जेनेबा जोंनिया मा सेरेबखौ जोंनो सावो जोमायखौ जोंनो लोङो जोंनो बानायो जोंनो लोङो इबो बेफोरबायदि जायो आरो जेनेबा बेफोरबायदिनो जोङो गुब गुबुन जेनेबा गुबुनाव फाननानै जोङो रां खामायनो नागिरनाया जेनेबा जोंनो जोंनियाव जोंनोनो फानफिननानै जोंनियावनो जेनेबा नांलाय खमलायखौ जों बुथुमना लानाय बायदि जायो आरो नोंगौ जि जिआइटेक मोननाय हिसाबै जोंना लोंग्रा खायसे जोंनिया जौफोराबो जोंना जिआइटेक जाबाय जोंनि आंगो धोरोमनि मोनसे नेरसोन आंगो धोरोमनि मोनसे जेनेबा एकदम नागारनो हायि जाबाय जेनेबा जौआबो खिन्थु जों बेखौ लिमिट क्रस खालामनो नाङा आरो जेनेबा लिमिट क्रस खालामनाय लोगो लोगोनो जोंनिया बैफोर जाथायफोरखौ सोमजिनाय नुनो मोनो आरो बेनिखायनो जोंनो गिबियाव जोङो जौ फानबाबो जौनि रांजोंनो जोङो सोलोंथाइखौ होनांगोन गथ ओ इयुन जेनेरेसनफोरनो जेनेबा उन्दैसाफोरनो बिसोरनो जोङो मोजां गियान बा मोजां जों खलम दैनो थिनो ओ कलम दैनो जुदि सिखायोब्ला बै खलमानो जेनेबा कलमनि हांखो जों जोंनि समाजखौ जोङो गोजौ थाखोसिम लांनायाव मदद होयो जेसेनो मान सिया सोलोंथाइ गोनां जायो एसेनो गो इसो बिसोरनि ब्रेना एसे मोजां जायो। जेनेबा ओ एसे सान्थौ फोरा गोथौ जायो आरो जेनेबा साननायफोरा जेनेबा ओरै खालामोब्ला ओरै गाज्रि जागोन आरो माखासे नांलाय खमलाय जानाय समाव जेनेबा बिसोरनि बुजायनाय रावखौ जेनेबा ओ खायसे मानसिया मानिलायो आरो बिसोरनि आयदा लानानैनो जोङो समाजाव जौगानायनि ओ राहाखौ लाबोनो हायो बिसोरनाव गोबां आइडिया थायो माने सोलोंथाइ गोनां मानसिफोरनियाव नांलाय खमलायफ्रा खम जायो आरो बुजिनाया एसे बारा जायो आरो
खोब मोजां नोंथाङा गासैखौबो ओ आंनो फोरमायजोबलांबाय ओ समाजनि बागै नोंगौ नोंथांनि गासै बुंनायफोरा गासै बो थार गोजा नोंगौ जों माने नोंथाङा सिगाङावनो बुंलांबाय ओ एना एनि खौ जों सिगाङावनो नागारलायग्रोनांगोन आ रो मालायनि ओ जों जौगानाय खौ जोङो माने ओ
थारैनो माने समाजाव गनायजाथाव माने जाथावा अब्ला आं बेखौ बुं नो सानो नोंथां जों माने ओ गावजों गाव ओ ओ फो मोनसे फोथायलायनायखौ जों लाबोनांगोन मोनसे फोथायलायनायखो लाबोब्लासो जों मोनसे जयै थानानै जों मोनसे खामानिखौ मावनो हागोन जुदि आंनाव फोथायनाय दं नोंथांनियाव फोथायनाय गैया अब्ला जोंनि मोनसे ओ लानाय खामानिया माब्लाबाबो ओ सानैनि गेजेराव साक्सेस माब्लाबाबो जानो हानाय नङा, बे खायनो जोङो ओ जिखिनु समाजारि सिबिनाय या धोरोम सिबिनाय एबा माबा मोनसे सिबिनाय जों बेफोरनि सायाव माने जों फोथायनायखौबो जों लोगोआव लाफानांगोन। नोंगौ नोंथाङा दानिसो सिगाङाव मोनसे खोब मोजां बाथ्रा बुंलांदों ओ जों जौखौ फानो नाथाय जों जोंनि मानसिनोनो फानो नंगौना नोंथांङा बे बाथ्राखौ बुंदों बेखौ खोब मोजां मोजां मोनदों आंबो ओहो नाथाय जोंनिया मा बरआ जों बरआ दिनै जौखौ संबाय आरो जों बे जौखौ बे खौनो जों बरनो फानबाय आरो बेखौनो बरआबो लोंबाय नाथाय जोंहा मा ओ बे जौ सेरेब सावनाया माने जोंहा गोदोनिफ्रायनो दंबोखायोमोन नोंगौ ओ‌ दिनैसिमबो जों नुनो मोनदों दासिमबो फोर सोलिगासिनो नाथाय ओ नोंगौ खायसेया माने ओ‌ रां आरजिनायनि थाखाय ओ फालांगि खालामनायनि थाखाय मोनसे अबावबा जौ दखान होनानै थायो। ओ जख बे औ गावनि ओ नखरखौ सालायनो हानाय आरो आंखालखौ सुफुंनो हानायनि थाखाय आरो थिग बेबायदिनो जायफ्रा नखराव सावो बेहाबो मोनसे ओ जिथु जोंहा अमा बायदिसिना फियो बिसोर अमानोबो जोंहा आदार होनो थाखाय जोंहा बे अफ्रि अफ्रिखौ नांगौ जायो। बिनिथा बेबायदिनो जौखौ संनाय जायो आरो लोगोसे बिदिनो ओ नखराव फिसाला फिसाजो फरायनाय थायो बिसोरनो थाइसे थाइनै स्कुलाव थांनाय समाव रां हरनो थाखाय जों बेफोरनिफ्रायबो जों मोननाय जायो। नोंगौ बेखायनो जों दिनैसिमबो माने बे ओ जौखौ दिनैसिमबो गारनो हायाखै आरो संनायफोरखौबो गारनो हायाखै लोंनायखौबो गारनो हायाखै नोंगौ नोंथांङा आरो दानिसिमावबो मोनसे सिगां बाथ्राया बुंलांबाय जों जुदि नांगौनि जुदि बारा लिमिट लोंङोब्ला। खस खालामोब्ला बे नोंथांनिनो खहा जागोन। बेखायनो आ आंबो बुंनो सानो जिखिनि एबा लोंनांगौ नोंथांङा बे लिमिटनि क्रसखौ नोंथांङा माबाखौ क्रस खालामाब्ला नोंथांनिनो मोजां जुदि बांद्राय नांगौनि बारा लोंङोब्ला नोंनि नर नखरावनो दावराव दावसि आरो गासिबो खहा जालांनायखौ जों नुनो मोनबोयो आरो
औ-औ
बेनि ओ फारसे आरो मोजां बुंनो हानाय हागोन नामा बेफोरनि बागै आरो नोंथां बेनियाव आंङो सोंथि खालामफिननाय जाबाय
औ जोंनियाव नैबे मोनसेयाबो बेले बेजे खालामो जोंहा धोरोम जोंनि ओहो दासिम गोदोनि ओमफ्राय गोदोथ मोनसे धोरोमजोंनो फैदोंमोन जोंङो बर हारिया दानियाथ गोबां धोरोमसो उजिबाय जों बै धोरोमनि थाखायबो जोंनिया खायसे नांज्लाय खमलाया सोमजियो आरो बेनिखायनो जों जायखि धोरोम जेनेबा सिगांनिफ्राय जों जि धोरोमजों फैदोंमोन दा जेनेबा मोजांनि थाखाय खायसेया धोरोम सोलायनानै लाबाय बेफोर फोरखो जोङो साननानै जेनेबा बेफोर खौ लानानै जोङो नांलाय खमलाय खालामनांगौनि जेबो गोनांथि गैया माने बे समा जेनेबा जोंहा सोलायनायनि नो सम आरो जोङो जेराव जों बांद्राय लोंनाय जानाय गैया बेफोर धोरोमखौ जोङो गनायना लाखानांगोन जेनेबा जिहेथु जोंहा सिगांनिफ्राय जौ जुवाजों जोङो माबा मोनसे हाबाफारि माबा मोनसे जोङो फोरबो जायोब्ला लोंनाय जानाय जोंनो जोंनो गफबनानै बेयावनो जों गावनि बिदा फंबायजोंनो सोरबा आदै मादैजोंनो नांलायनाय बुलायनाय जायोमोन सिगांनिफ्राय दा बे धोरोमखौ जों लासै लासैनो सोरबा सोरबा गुबुन गुबुन धोरोम लाजोबबाय दा बैफोरनि सायावबो जोंनिया गाव गावनि धोरोमखौ बयनिस्रम मोजांसिन होननानै माने गुबुननि धोरोमखौ जेनेबा बखिलायो बेबो जोंनि बर' मानसियानो दा जोङो धोरोमा धोरोमैनो थाथों मानसिया मानसियैनो थाथों समाजा समाजैनो थाथों गोरोबलायनाया बे मोनसेयानो नों धोरोमा बेलेग बिनि धोरोमा बेलेग होननानै जों नासयना थायोब्ला जोंनि हारियानो खहा आरो जोंनि हारिया नो जेनेबा गुबुन धोरोम लाबाय जोंनि हारियानो धोरोमखौ लानानै बुङोब्ला जों गावनियावनो नांफिनो माने बेफोर बाथ्राखौ जोङो बुंयिनि बुङियानो मो बुंलायलायिया मोजां आरो जेनेबा जों गावखौनो बुंना लानाय बायदि जाहैयो आरो
खोब मोजां नोंथांनिफ्राय समाज जौगानायनि बागै सावरायनो मोननानै आरो नोंथांनिफ्रायबो गोबां खोथा बाथ्रा मिथिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों बेनि थाखाय नोंथांनिसिम बे जोंनि समाज जौगानायनि बागै रायलायनो लानाय हाबाफारिखौ जों बेखिनियावनो दोनथ'लायनायखौ आं नोंथांनिसिम मिजिंथिहरबाय
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो
गोजोन्थों